नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
आं दखानाव जिरायना दं
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ होमबा जों अ होमबा जोङो ओ माइ गायनाय आबादनि सायावनो गायनाय फुनायनि सायावनो सावरायनोसै।
औ औ जायो।
औ नोंथाङा गिबियावनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइ गायनाय जायो ओ मा मा माइनि माइ गायनाय जायो बेफोरबायदिनो आबाद माव मावनायनि सायाव।
जोंनियावथ' माइ गायनाया बिदिनो रन्जित ओमफ्राय जोसा माइब्रा दुरखलम होननाय दं बेखौबो गायनाय जायो ओमफ्राय फुल फाख्रि बेफोरखौ गायो आरो।
औ
नोंसोरनिजोंलाय मा मा माइ गायनाय जायो।
जोंनि ओनसोलावबो बेफोर मल आरो जोसा माइब्रा आरो बेफोरबायदिनो बावा माइबो फोनाय जायो आरो।
बावा माइखौ दैयावनो फैयो ना हागुआव फैयो।
बावा माइखौहाय जोङो जेरावहाय एसे दैबानाजों बालार् फबनायफोर जायगा दङबा बेफोरावहाय बेफोराव। हाय जोङो एवनानै माने बावा माइखौ फोनानै होनाय जायो आरो
अ बिदि जायोना बाना। दै बाना लोमबाबो जेबो जायाना ओमफ्राय
ओ दैबाना लोमैनि सिगां जुदि बे बावा फोनाया एसे गोजौ जाखांदो बा बेखौहाय दै लोमबाबो जेबो खालामनो हाया
अ।
नाथाय बियो जुदि फोनाया जुदि एसे गाहाय बा एसे गोरलैयावनो जुदि बाला फबोबा बियो गाज्रि जागोन आरो।
अ- थारमाने जोंनि जों बाववा माइखौ फोफेरा नालाय ओंखायनो बारा मिथिया। खोनादोंना
दै बानाजों लोमसावना थानाय दुब्लि बा आबाद फोथार बेफोरखौ जोङो बावा माइजोंनो लोमहोनानै दोननाय जायो आरो।
बिदिनो। औ। ओमफ्राय माइखौ दैज्लांआवल' गायो ना मेसेंआवबो गायो नोंसोरा हजोंहाय
बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावथ' देग्लाय। बेफोरबायदिनो मेसेंआवबो माबा मोनसे एसे माइखौ गायनाय जादोंमोन नाथाय आं सरि नामखौ मिथिया
औ औ। ओमफ्राय नोंस्रा गायखांबाय?
दायोथ' गायखाङाखैनो बुंजायो एसे दंबावो।
बिराद सान्दुं गोसाना जायनि जाहोनाव दैबो गैला फोथार आबाद फोथारफोराबो रानजोब्बाय
औ नंगौ नंगौ जोंनावबो बिदिनो जानानै दं। बिदिनो सान्दुं गोसानि थाखाय गायनो हायाखै दैया रानखावजोब्बाय बेफोरबायदि जाबाय आरो अखा हादोंना हायाखै दिनैहाय अखा हादोंङा हायाखै हा खोनादों ना हेल' हेल' खोनायाखै
खोनायासै नामा
खोनादों दासो खोनाफिनदों खोनायाखैमोन दहाय औ खोनादों खोनादों दे
औ
खोनादों दे रायलायदो हेल' नोंना टावार गैया दां नेट गैया आरोना हेल' हेल'
आं खोनागासिनो दङ
अ ओमफ्राय दा न'आवनो दङना नोंथाङा
औ नोंथाङा आङो दा न'आवनो दंथ'यो
जेरावबो थांथवाखै
नोंथाङालाय बहाबाफोर ओ बेफोरबायदिनो आबाद मावनायफोरखौहाय ओ ट्रेक्टर बा हालेवनायफोरखौ नायाहैबायो नामा
अ नायो नायनाया दुब्लियाव थाङो बिदिनो खामानि खामलाफोरखौ नायो माबोरै मावनांगौ बेफोरखौ थिनो आरो
औ
खोनाबाय दा बेफोरबायदि जोंहाबो गायनो मोनथ'खबाय दाबो दै गैयिनि थाखाय खोनादोंना
औ औ ओ नों थां मोननि ओनसोलाव ओरैनो बेफोरबायदिनो दासिमबो ओ मोसौजोंनो हालेवना गायोना ट्रेक्टरफोरजों
ओ बुनो थाङबाथ' मोसौ होननायानो गैला नांगोल जुंगालखौनो मिथिला मिथिबाय दा ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंसो हालेवना गायो जोंनिजों खोनादोंना मोसौजोंनो हालला ओंखायनो मोनथिला दानि मानसिफ्रा मोनथिबावनायखाय नंला मारै एवो मारोरै हालौवोमोन मोसौजों नङा होमबा खोनादोंना
औ खोनादों ओ दायोथ' जोंहा ओ माइ मावनाय आबाद बा मिसिं बेफोरबो ओंखारबाय नङा होमबा
औ औ हानायाबो बेजोंनो मारा होयो डाइरेक्ट जाखाजोबो नालाय ओंखायनो दाना मोसौखौ जोंबो मारा होला आरो गोदोनि बायदि दुइघन्टा निजायगायाव बादा खना दोंनो हायो बेफोरनि थाखायनो नङा होमबा
खम समनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ मिसिंफोरजों एवोबा गायब्ला थाब जानायखौ जोङो नुनो मोनो माइ हानायफोरखौबो
औ नुनो मोनो।
ओइ नोंथां नोंथांमोननि जें हागुं आबाद मा मा मावो
बुंफिनो हागोन नामा नोंथां।
नोंथांमोनजों हागुं आबादाव मा मा आबाद मावो गोरान माबायाव
अ गोरान आबादाव? जोंना गोरान आबाद होनोबा जोंनाथ' मेसें बोथोराव बे बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौनो बांसिन आबाद मावो नङा होमबा? जेरावहाय बानलु आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो।
ओ
आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो बेसर सबाय बेफोरबायदिबो गोब
बायदि मावनो हायो नङा होमबा?
औ।
ओ।
आरो जोङो मेसें बोथोरावहाय ओ लाइ लाफा बेफोरबायदिबो जोङो आबाद मावनानै जानोबो हायो बा ओ फाननोबो हायो जोङो हा हाथाय बाजारफोराव
नंगौ नंगौ एसे एनै खरस जानो ओंखारबाय नङा होमबा? बेफोरबायदि होननानै
सालायनो थाखाय बेफोरबो जों रां आरजिनायाव मोजां
मोजां जायो औ गस बिदिनो खामनो हानांगौ आरो न'फ्राव आबाद मावनानै फाननो हानांगौ आरो बेफोरबायदि
उम।
दाथ' दैलां बोथोराव खायफा खायफानियावहाय बेफोरबायदिनो सबायबिमा ओ बा औ भिन्दि बेफो बे बेफोरखौबो औ बे
जिंखा औ जिंखा खुमब्रा जोगोनार बेफोरखौबो मावजोबनो हायो आरो बिदिनो मैथा बायदिसिना बेफोरखौबो
अ म‌ औ दा दैलां बोथोरावथ' मै थानि आंखाल गैया नङा होमबा?
गैया ओं बयहाबो एसे एसे फोनानै लाजोबनो हायो आरो।
औ।
नोंथांमोननिजों ओमफ्राय माइखौ गायखांजोब थारबायना ना दंबावो?
खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो एसे एनै हा एसेफोरा गा गायखांबाय हा बुरजा बुरजा गोबाङानो हा बुरजा बुरजा आबाद मावो नालाय बेफो बेफोरो एसे एनै दंबावो आरो जायनि जाहोनाव ओ दै गैयिनि जाहोनावहाय एसे थाथ'नांगौ जाहैबाय।
नोंस्रा नोंस्रा खय बिघा गायो? खोनायाखै नोंथां? नोंस्रा खय खय बिघा गायो? खय बिघा गायो नोंस्रा ओरैनो?
औ जोंहाथ' पास बिगा सय बिगानि खाथियाव गायो आरो।
ओ मायाथ' मोजां जायोना?
ओ मावनो हाबालाय गोबां जायो माइआ।
म ओ बिगायाव बेसेबांसिम ओंखारो?
ओ खोनायाखै नोंथां
ए बिगायाव खयमन खरि ओंखारो होनदां
ओ
बेफोरबायदिनो ओ मालाबा समावहाय इसे बुरजायैनो ओंखारो आरो मालाबा समाव इसे खमखौबो जोङो नुनो मोनो आरो मानो होनोबा जोंनि नैबे ओनस सोलावहाय बांसिनानो दै ओ दै दैबाना फैयोबा माइआ एसे बांसिन मोजांसिन जायो आरो‌ ओ बेफोरबायदिनो फल हासारफोर फैफायोना नोंथां
उम
ओ बेफोरनो जायो आरो जुदि सान्दुं गोसा बा बेफोरबायदिनो ओ हाग्रा रज'योबा जोङो माइ फिथाइखौ इसे खम मोननो थाङो आरो
अ
थेवबो ओ न'नि जानो थाखाय बोसोरसेनि थाखाय थोजासेखौ जोङो
ओ ओ
आरो जुदि जोङो बांसिन बांसिन मोनोबाथ' जोंहा बेफोरबायदिनो माइरं माइ फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो। नङा होमबा?
उम
ओमफ्राय होमबा टइ टाइमाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथांजों आबादनि सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय।
ओ दे